औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां ।
ओ गोजोन सानजौफु नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजान सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां । ओमफ्राय नोंथाङा आंनो बे समाव नोंथाङा आंनो फन खालामनायनि आन्दोआव माबाफोर खोथा बाथ्राफोर दंमोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ आं नोंथांजों जेन'बा गोदो समनि ओ फरायनाय आरो दानि समनि फरायनाय ओ बेनि बागै एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथां। बिनि बागै सावरायनोब्ला नोंथाङा आंनिफ्राय मा गोदोनि ना दानि बा गोदोनि जालांनाय ना आथिखालनि जि फरायनायनि सोमोन्दै बा सोलोंथाइनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिनो लुबैदों? खौनो मिथिनो लुबैदों नोंथांनो आं दानिखौ बुजायना होगोन ।
अ। अब्ला होमबा नोंथाङा आंनिफ्राय गोदोनि जि सोलोंथाइ लानाय बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायलांनोसै अब्ला नोंथाङा खोनासंदो। सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोङो साफ्रोमबो जिउआव थांना थानो थाखाय बा जोंनि बा समाजाव मोगा-मोगि खालामनो थाखाय जोंनो सोलोंसाया सोलोंथाइया गोनांथार बेखौ सोलोंथाइखौ जोङो गोदोनि समाव माबोरै लायोमोन होनबा जाय समाव गुरुकुलनि समनि फ्राय बुंनोसै आङो गुरुकुलनि समावहाय माने गुरुवआ गावनो न'आवनो थायोमोन आरोना बे समावहाय फरायसाफोरासो स सोलोंनोब्ला गुरुनि न'आव थांनानै सोलोंथाइ लाहैनांगौमोन आरो बे समाव बिसोरो गुरुखौ बिसोरो नायनांग गौमोन बा गुरुनो जानाय आदार बायदिसिनाफोरखौ संनानैबो होनांगौमोन आरो माखासे हाबा हुखाफोर गुरुनियाव जि हाबा हुखाफोर थायो बे हाबा हुाखाफोरखौ मावनानै होनांगौमोन आरो बेजों लोगोसे बिसोरो सोलोंथाइखौ ला ला लाबोदोंमोन बा लाबोबाय थादोंमोन बेनि उनावहाय जेब्ला सासे फरायसाया गावनि बे गुरुनिफ्राय गासैबो रोंगौथिखौ सोलोंनानै लानो हायो अब्ला बे स फरायसाया गुरुनो जोङो जायखौ गुरु दखिना होनो बा गुरुनो माब माबा मोनसे होबोनांगौ जायोमोन आरो नोंथां। बिदिनो औ बिदिनो बे स बारबोबाय बा जोबबोबाय होनना जों बुंबोनो हायो बेनिफ्राय जोङो जोंनि आबौ आबैमोननि समनि बागै बुङोब्ला बिसोरनि समावहाय माबायदि मोन गंसे फरायसालिया माने गामि दरसेयाव गंसे बिदि नङा आरो नोंथां माने गोबांथार गुवार जायगा आवग्रिनानैसो गंसे गामि बा गंसे फरायसालि दंङमोन आरो ओमफ्राय बेहाय फरायसालियाव थांनो बेस गोबां जेंना जायोमोन जेरैहाय लामानि बा मोजां लामा गैया आरो माखासे हाग्राफोरखौ बारनानै सांनो गोनां जायोमोन बिदिनो दैमा दैसाफोरखो बारनानै थांनो गोनां जायोमोन थिग बेबायदिनो बिसोरो सोलोंथाइखौ लाबोदोंमोन आरो नांगौ रोखोमनि सासे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर, गैयामोन आरो नोंथां बे समावहाय आरो बिदिनो सोर गावबा गाव हारिनि रावजों सोलोंनो थाखाय सोलोंथाइ लानो थाखाय गावबा गाव हारिनि, रावनि माबायानो गैयामोन बिजाबानो गैयामोन बिदिनो गंसे फरायसालिया मोजां थारिनि नंङामोन बे समावबो बिसोरो मा होनो बबेबा बिफां सिङावबो फोरोंनाय बा फरायनाय जायोमोन आरो बेनिफ्राय जुदि फरायसालि दं अब्ला बे फरायसालियाव जिराय थाखाय मासि आरांगाफोरा गैयामोन आरो नोंथां बेवहाय बिसोरो मा खालामोमोन गावब गाव न'निफ्राय बस्थाखौ लानानै थांखायोमोन आरो जे जुद जिरायहैनो थाखाय बेनिफ्राय बुंनो थांङोब्ला आरो जोंहा अखा बांखा, फैयोब्ला सोलोंथाइ लानो गोबां मानि जेंनाखौ जों नुनो मोनोमोन आरो बेनिहाय बेनि अनगायै नायनो थाङोब्लाथ जोंहा लिरनो फरायनो थाखाय जोंहा मा होनो दि दानि मुगायाव जों मोनोना बहि पेन बेफोरबायदि, बेफोरखौ जोंङो गोदोनि समाव मोननो थांङामोन आरो बिदिनो, लासै लासैहाय जोंहा एसे एस एसे आपग्रेद जाबोदों थेवब्लाबो बे आबौ आबैमोननि समावनो मामोन होनदों जुदि नोंथाङा गिबि गुदि फरायसालिखौ फरायनानै पास जाबाय बा उथ्रिसार जाबाय बेनि उनावहाय गुबुन फरायसालियाव फरायनो बा थांनो गोनां जायो अब्लाथाय बे, हेमा माखालामोमोन गोबां गोजान गोजान जायगासिम थांनांगौ जायोमोन जेरावहाय बिसोरो थांगौमानियावनो समा जाहैयोमोन बिसोरनि समाव थाबायनानैसो थांनांगौ जायोमोन थांलाय फैलायनि जेबो हान्थामेलानि राहा गैयामोन बे समावहाय इसे उनावहाय मा फैबावबाय जोंनिया, साइकेलफोरजों थांनो हानाय, बे समावबो गोबां फरायसाफोरनो साइकेलफोरा गैयामोन आरो नोंथां बे समावनो मोनसे जोंहा खोनानो मोनदोंमोन आबै आबौमोननि खुगानिफ्राय मोनसे हरनि समावबो सोलोंथाइ होनाय जायोमोन होननानै बे हरनि समावबो सोलोंथाइ लानो सासे गुरुनि बा फोरोंगिरिनि निआव फरायसाफोरा न' न' थांङोमोन आरो नोंथां बे न' न' थांनानै बिसोरो सोलोंहैयोमोन बे समावबोथ' गोबां आथिखालनि बायदि कारेनि दुब बा मोब्लिबनि माबा गैया सोरांखौ मोननो हायामोन लोगोआव मा लांफायोमोन बिसोरो लेथन होनो जों जे नंङा बा बाथि बेफोरखौ लानानै थांनानै सोलोंहैयोमोन आरो लोगोसे बिदिनो बिजाब सोलोंनायजों लोगोसे माखासे दामजु जेरै जोंनि खाम, सिफुं, सेरजा, बिदिनो गंगोना बायदिसिना दामजुखौ बिसोरो, बेनिफ्रायबो सोलोंना लानो हायोमोन आरो माने बै समाव सासे गुरुआ सोर बिदिं बा सोर बिथिङाव आखा फाखा जायोमोन बा जानानै थायोमोन होननानै मिथिनो मोनो बि जोंहा सोलोंथाइफोरखौ लाबोनो गोनां जादोंमोन आरो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव सोलोंथाइ लानायाव जेंनाखौ जों बुंनो जेरैहाय मोजांहाय गानग्रा जोमग्रा गैया आरो बिदिनो जों सोरखारनिफ्राय माखासे जेबो अनसुंथाइफोरखौ मोन मोनामोन आरो जायनि गेजेरजों फरायसाफोरा सोलोंनायाव गोबां जेंनाजों सौसिगोनां जालाबायदो सौसिगोनां जाबोदों थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्लाथ गोदोनिया ओरैबायदि खस्थजों अब्लाबो गोदो फरायनाय फरायसा फोरा बा फरायसुलिफोरा जोबोद आखा फाखा फारफ्रोमबो बिथिङाव आखा फाखा जायोमोन आरो नोंथां थिग बेबायदिनो आथिखालावथ सोलायबाय आथिखालनि दि सोलोंथाइ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा? औ।
गोदो माबायदिमोन ओहोम दा आं नोंथांनि एसे फोरमायनोसै दा माबायदि जालांखो बुंनो थाङोब्ला नोंथां दा ओ गोदोनिजों रुजुयो गोबां बिबाङाव सोलायबाय ओ गोदोथ जोङो जेनेबा ओ जोङो गावनि गुरुखौ गावनो नागिरनानै बा बिनि न थांनानै सोलोंनायखौ लायनांगौ जायोमोन नाथाय दानि जुगाव मा जाखो दानि जुगाव बिनि उल्थायै जाजोब्बाय जेनबा आजिखालि फोरोंगिरिफ्राबो गोबां ओंखारबाय मा होनना बुङोब्ला ओम गोदोथ जेनबा बिदिहाय एथ एथ ओ गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखौ मोनामोन नाथाय आथिखालाव सोलोंथाइया ओरैबायदि गोजौ थाखोआव सहैबाय जे नों सोलोंथाइ गैयाबानो नों सासे सुबुंखौ ओम जेनबा ओ बेहा जेबो इयुन गैया बा माबा गैया बिदि साननाय जायो आरो गोदोहाय जेनबा जोङो बिदि लिरनो मानो खुनु रोखोम माबा गैयामोन खाथा कलम बिदिथ गैयामोन बे सैथो आजिखालि ओ कलमनि खलम खाथानि खाथा नों मायाव लिरनो माबायदि लिरनो नोंनि गोसो जोबसै आरो आरो आजिखालि माबायदि जाखो जोंनि ओम इन्टारनेटनि जुगायाव जोङो सोलोंथाइखौ फरायसालियाव थाङालाबानो जों गाव गावनि मबाइल बा स्मार्टफनावनो जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो जायखौ जोङो ओहोम ओम जिखुनु टाइमाव लानो हायो टाइमनि जेबो माबा गैया जों इयउटुबफ्राव नायनानै लानो हायो फेसबुकफ्राव नायनानै लानो हायो क्लास बेबायदि आरो। जों आजिखालि ओ दानि जुगाव क्लासखौ बा थाखोखौ जोङो मबाइलफ्रावबो लायो बिदिनो आरो जोंनि ओ फरायसालियाव बांसिनानो माखासे डिजिटेल माबा फैबाय मा होनो बेखौ जेनबा ओम इन्टारनेटनि जोहै जोङो माखासे भिडिअ बा माखासे सबिनि गेजेरजों बा माखासे सावगारिनि गेजेरजों जोङो सोलोंनायखौ नुनो मोनो आरो दा मा होनना बुङोब्ला आजिखालि स्टुडेन्टफ्रा फरायसाफ्राबो ओ गोबां बुजिना बा गोबां ओ गोजौ थाखोनि साननो हाग्रा जाबाय मानो होनना बुङोब्ला बुहुमनां सोलायनायजों लोगोसे जोंनि सोलों बो ओहोम थासारियानो सोलायबाय ओम आथिखालाव ओ जाय मानसिया गोजौ सोलोंथाइ लानो हाया बे मानसिया ओ इयुनाव गावखौ सासे गोरों गोरा बा दैदेननो हानाय मानसि खालामनो हानांगौआ जोबोद खस्थ बेनिखायनो आजिखालिनि बिमा बिफाफ्राबो सोलोंथाइखौ ओम सासे सु फरायसानो माबायदि नांगौ बेखौ बुजिनानै बिथांमोननो होयो आरो आजिखालि ओम नो मा मा जायो जेनबा गोदोनि दिनावथ हौवाफोरखौल फरायहोयोमोन हिन्जावफोरखौ फरायहोआमोन बेखौ मा बुङो जेनेबा ओ आथोन नासयनाय बेयाव दा मा जाखो आजि खालि जुगायाव ओम हौवा रावबो जेबो गैया गासै सोलोंथाइया गासैनि थाखाय एखे बेखौ जोङो सरकारानो दाना होखादों बेनिखायनो ओम गासिबो फरायसालियाव ओम फरायसालियाव फरायसालिमायाव गोजौ फरायसालियाव ओम बेफोराव माबायदि जायो दा हिनजाव हौवा जेबो फारागथि गैया फरायनाया गासैबोनि थाखाय ओ बियो ओ बिदिनो बुंनो थाङोब्ला ओ आजिखालि बांसिन जोङो हिनजावसाफोरखौसो फरायनाय नुनो थांबावो गोदो दि नङामोन नाथाय खालिबो हौवाफोरखौल' फराय होयोमोन मानोना हिनजफोरखौ जोङो न'नि खामानि मावनो हाबा हुखा मावनोल' बाहायोमोन आरो। जुआव बुजिबायदि बुहुम ओ बुहुमनि थासारिया बिदि नङा जोंनो ओम बुहुमाव थांना थानो थाखाय हिनजावौवा गासिबो एखेनो खामानिखौ मावनांगोन बा सोलोंथाइखौ लानांगोन बिनि थाखायनो आजिखालि मा जाखो गासिबो सोलोंनायखौ बयनिबो थाखाय हगारना होबाय आरो मा होन थाङोब्ला ओम गोदोहाय जेनेबा ओ बि नोंथा बुंनो थांलाय फैलाय खालामनो खस्थ' जायोन नाथाय आजिलिनि स्कुलाव मा जाखो जेनेबा ओम बिसोरनो गारि हरखायो आरो बास हरखायो जेनेबा फरायसालिनिफ्रायनो मोनसे बास हरो जायखौ जाय ओ बासआ ओ ओ गामि गामि गामि गामिद्र' थांद्राया माने ओ जेन'बा टाउननि खाथि गामि लायो आरो फरायसाफोरखौ बिसोर ओरैनो ओम टाइम माबा जायालासिनो बिसोर लायो आरो थिग बेबायाददिनो आरो मा बुंनो थां हाबावो जेन'बा आजिखालिनि फरायसाफ्रा ओरैबायाददि साननो गोरों जाबाय जे बिसोरो सोलोंथाइखौ लानानै ओम गोबां मोजां मोजां खामानि मावबोगासिनो जेन'बा आजिखालि ओ मा बुङो फरायसाफ्रा बिसिरनि ओ मेलेमफ्रा गोजौ थाखोनि जाहैबाय नालाय बेनिखायनो आजिखालि जोंनि बुहुमाव गोबां गोबां गोदान गोदान बुस्थु बिथांमोनहा फरायनायनि गेजेरजों सोरजिगासिनो। आरो दंबावो उम जेनेबा गोदोथ' होनदोंमोन जेनेबा गुरुकुल गुरुकुल मानिथ' बुजिखागौ जेनेबा ओ फोरों गावबागाव फोरोंगिरिखौ गावनो बासिनानै बिनि न'आवनो सोलोंहोनाय नाथाय आजिखालि मा जाखो अनेक रोखोमनि औ फोरोंगिरि ओंखारबाय जाय गावबागाव गावबागाव ओ मोनसे थि साबजेक्टआव गोरों बा मोजां फरायनाय बे फरायनायखौ बिथांमोना मा खालामो गाव गावनि ओ रोंगौथिखौ बे फरायसाफोरनो उम मोजाङैनो मोजां बुजायना होयो आरो आरो बेबायाददिनो आजिखालि फरायसालियाबो मोननै मोननै मोननै रोखोमनि दंसै मोनसे सरकारि फरायसालि मोनसेया सरकारि नङै फरायसालि सरकारि फरायसालियाव मा जायो जेनेबा सरकखारजों थिसनजानाय माखासे फरायसालि उम बेयाव सरखारारजोंनो थिसनजायो फोरोंगिरिफोरा जायफोर माखासे दिप्ल'मा बा जायाखासे बि एड डि एल एड बिदि लानानै थाङो ओ बिसोरखौ माखासे ओ फरिखा बा एगजामनि गेजेरजों सायख'नानै बिसोरखौ फोरोंगिरि महरै थिसुनो आरो दा बिसोरो गावसोर सोलोंबोनायखौनो बे फोरों उम नो होयो गावसिोरनि गियानखौ होयो थिग बेबायदिनो दंबावो जोंहा ओ मा होनो सरकारि नङा स्कुल बे सरकारि जाय सासे सुबुङानो ओ गावनि गोहोजों खुलिनाय फरायसालि बेयाव मा जायो ओ बेयावबो फोरोंगिरिफोरा ओ गोजौ थाखोननियानो जायो जेनबा बिथां सरकारि साख्रियाव थालांदोंबाबो ओ बिथांमोना गावसिरनि रोंगौथिखौ लानानै बै उम सरकारि नङै फरायसालियाव आ बिथांमोना मुखुबैनो उम बा गोसो होथाबनानै फोरोङो मानो होननानै बुङोब्ला जेसेबां मोजां फोरोङो इसेबांनो बिथांमोननि दरमा बारायनायनि बे आसाया थायो बेनिखायनो बिथांमोना जोब जेसे हागौ एसे फरायसाफोरखौ गोदान गोदान उम खादब आयदा आदब खायदाजों फरायसाफोरखौ फोरोंनो नाजायो आरो दा बेबायाददिनो आजिखालि ओ जोंनि सोलोंथाइया ओरैबायदि गोजौ थाखोआव थांबाय जायखौ नायोब्ला जोङो रुजुननो हाया आरो गोदोनिजों । आरो इयुनाव जों माखासे बुहुमान सोलायनायनि जाहोनाव आरो सोलायबावगोन बेखौ ओ रोखायैनो बुंनो हायो जाबायदि दा सोलों सोलायबोदों दा जोङो जेबो निफ्राय जोङो माखासे टेक्न'लजिनि गेजेरजों बा इन्टारनेटनि गेजेरजों जों जाबायदि जौगाबोदों थिग बेबायदिनो इयुनाव आरोबाव जोंनि जौगालांगोन बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो दा नोंथां ओ नोंथाङाबा आं आंनो जेनेबा बे माबाखौ फोरमायबाय गोदोहाय माबायदि औ फरायोमोन बा सोलोंथाइ लायोमोन। आंबो नोंथांनो खिन्थाबाय।दा दानि जुगाव माबोरै जाखो दा नोंथाङा मोजाङै खोनासंना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नाथाय मोनसे माबाखौ आं नुनो मोनदों। नोंथां गोदोनि समाव नोंथाङा बा जोंनि आबै आबौमोननि समाव सासे फरायसाया फरायनानै गु बा दाइन बेफोर थाखोआवनो साख्रि मोनोमोन आर ना नोंथाङा नाथाय आथिखालाव नोंथाङा एसेबां बे गेदेर फरायनानै रोंगौथि थाब्लाबो माखासे जुजिलायनायनि गेजेरजों बा जेंना जेंसिनि गेजेरजोंसो साख्रिखौ मोनहैनो हायो होननानै नुनो मोनो आरोना आथिखालाव नोंथां माने आथिखालनि मु